नोंथां
खोनादो ना नोंथां।
औ खोनादों।
अ मा खालामदों?
ए नै दङ न'आवहायनो जाखांनानै नोंहालाय।
अ नै आंबो ओरैनो जिरायानो दं।
ओं जाखांबाय।
जाथ'वाखैनो संनायानो जायाखै दाबो दा दसथानानै संनोसै नामा नोंथां।
ए नोंथा।
नोंथांमोनहालाय नालाय जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
मा मा ओंख्रि जाखोननो।
ओइ माबासोमोन दालि जहलसोमोन ओमफ्राय ना एवनाय।
अ
उम
अखा हादों नामा नोंथांमोनजों?
अखाया गैया नोंथां दहाय फुङाव हादोंमोन ओमफ्राय नै दा गैया फुङावहाय एसे हादोंमोन।
अ दा नोंथां जों थिं दहाय बेलासेयाव हादोंमोन बिदिनो बार'था एकथासो समाव हादोंमोन। ओमफ्राय दा गैथ'वा। ना माथाय मोनाबिलियाव हागोन नाम माथाय जोमै जानानै दं एसे एसे।
अ ओं ओं
नोंथाङा दा फ्रियावनो दंना ओरैनो।
औ फ्रियावनो दं नोंथां औ।
औ होनबा नोंहा माखासे आयदा लानानै सावरायनोसै होनबा।
औ दे।
बा समखौ होनो हागोन ना नोंथाङा?
हागोन हागोन नोंथां औ।
ओ जेब्ला जों बर'फोरनि एम्फौ फिसिनाय बिनि
ओं
बाव नों सावनो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ दे जायो दे नोंथां औ।
एम्फौ फिसिनाय जोंहा जेरै एम्फौ फिसिनाय होनोब्ला नोंथाङाबो एसे एनै मिथिखायो जानांगौ। माने एम्फौ एम्फौखौ जोंहा गोबां मोननै मोनथाम रोखोमै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेराव जोंहा इन्दि एम्फौ। बेखौ जोंहा जानो थाखायबो फियो माने माखासे खुन्दुंफोर बानायनो थाखाय जोंहा बिनि फिथोब बेफोरबो जोंहा माने मुल्य होननानै जों बुंनांगोन आरो ना जेराव जोंहा बे एम्फौखौ माबोरै फिसियो होननानै नाय माने बुङोब्ला जोंहा बेनि माखासे आदब खायदाफोर दङ माबोरै फिसि नांगौ माबोरै लानांगौ। माबोरै आदार होनांगौ बेफोरखौ जोंहा एसे माने आदब खायदाजों फिसिनाय फिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
ओम ओम औ
जेरै जोङा एम्फौ लानाय होनोब्ला जोंहा बियो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो माने बर'फोरनि दोरोङारि फैफानाय होननानै बुंनो हायो आरोना मानो होनबा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जोंना बर' हारिफ्रा माहारिनि आइजो माहारिफ्रा जोंहा बेखौ फिसिनानै गोबां माने गावसिनि रांखावरिनिबो मुलाम्फानि थाखायबो जोंहा बेफोरबायदि फिनायनि गेजेरजों माने एसे एनै फाननायनि गेजेरजों न'खरनि माखासे
उम
एसे एनै खरसानि माबाखौ सुंथानो हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
उम उम
जेरै जोंहा एम्फौखौ माबोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियाव जि एम्फौआ जोंहा मोनजेनो मोननानै जेब्ला बे फिथोब थोबो
ओ
फिथोब थोबोब्ला जोंहा बेखौ जो-जोलैनि थाखाय माने बिदिनो बेसेबां बुरजा जोलै नांगौ बेखौ नायनानै जोंहा बै फिथोबखौ सुखांनानै दोननायखौ जों नुयो आरोना नोंथां।
औ औ औ
खांनानै बिदिनो जोंहा खुनदुंजों माने बिदिनो गोलाव सुनानै जोंहा बबेबा बिदिनो उखुम माबाफ्राव गोलावै आलायनानै दोनो आरोना। जेब्ला बे एम्फौआ जोंहा थोबनानै जि फिथोब बे सि ङाव जोंहा जेब्ला माने बै लाथा खायो लाथा खानायनि उनाव जोंहा बियो सिखिरि जायो आरो ना।
उम उम
जि जायोब्लाथाय जोंहा जेनबास खुथि जायो अब्ला बियो हारसिंनो बै फिथोबनिफ्राय ओंखारनानै फिथोबाव बास्थाबनानै थानायखौ जों नुयो आरोना। फिथोबाव बारस्रावनानै थायोब्ला जोंहा बेयो गांग्रासान्दिखौ फिथोबावनो बानायनानै थाबाय थायो आरो जेब्ला गां गां रायो अब्ला हारसिंनो बिरनायखौ जों नुयो बिदिनो जों माने गां रास रायैसिनदि सान्दियावनो जोंहा बेखौ बोखारनानै
उम
माने बै जेरै जि बायदिसिना माने एसे मोजां माने बेखौ जोंहा गोलाव गुवारै थेबनानै इन्जुरफ्राव थेबनानै गुवारै जोंहा बेयाव बाहोनानै दोननायखौ नुयो आरोना बेयावनो जोंहा माने बिसोरो जो आरो जोला बिसोरो जोंहा बिदिनो बिदै दैनायखौ जों नुयो आरो ना।
उम उम
बिदै दैयोब्लाथाय जोंहा बे बिदैया माने बिदिनो बुरजा बुरजा दैयो माने जे मानसिया बिदै दैयोबा जोंहा बिदिनो बुरजा बुरजा दैथारो बेखौ जोंहा जेब्ला बिदै दैखाङो अब्ला बै जियाव जोंहा बेयो सिथाब बिदैया सिथाबनानै थायो नालाय बेखौ जोंहा बोखानानै बिदिनो लेखा बा माबा मोनसे माबाफ्राव जोंहा जुनानै दोनो आरोना। जेब्ला जुनानै दोनो अब्ला बियो माने लासै लासै एम्फौ ओंखारो आरोना बै माबानि सिंनिफ्राय। बिदै सिंनिफ्राय फिसा फिसा फिसा एम्फौआ माने ओंखारो आरो बिदैनिफ्राय।
उम
बै एम्फौआ ओंखारोब्ला जोंहा बेयाव इन्दि बिलाइ गोरलै बिजौनि जि गोरलै गोरलै बिलाइ बेखौ होनानै जाहोनाय जायो आरो ना। बैखौ जाहो- नायनि गेजेरजों जोंहा माने बै एम्फौआ जेब्ला देरबोयो देरबोबाय थायो अब्ला जोंहा माने बिलाइआ एसे गोबांनिफ्राय गोबां नांगौसि न नालाय बेदिनो बे देरबोबाय थायोब्ला जोंहा बिदिनो बिलाइखौबो होबोबाय थानांगौ जायो। बिदिनो देरबोयै देरबोयै जेब्ला बियो
उम
एसे गिदिर जायो बा एसे मोनहांनायनि सम जायो। अब्ला जोंहा बेयाव मालाबा खायसे माने इन्दि इन्दि बिलाइफ्रा थोआबा थोस्लाबा जायोब्ला जोंहा जेरै बेनो गाम्बारि बिलाइ बा था-सुमलि बिलाइ बेफोरखौ होनायखौबो नुयो आरो ना। आरो बिदिनो जोंहा बे एम्फौनो बिदि आदार होयै होयै जेब्ला बियो मोननायनि सम जायो अब्ला बे गावनि जानाय आदार बा खिनाय-हासुनाय बेफोरखौ जोङो बाहेराव गासिखौबो खिगारलांफाजोबो आरो ना। खिगारनानै हासु गारनानै जेब्ला मोन- नो सम जायो अब्ला बेयो जि आदार होनायनि देन्था माने आलायनानै दोननाय बिनि सा फारसे दावखोलाङो आरोना गोजौ फारसे। गोजौ फारसे दावफैयोब्ला जोंहा बेखौ बर'फोरनियाव हमनायनि नेम दंखायो मानो होनोब्ला बे गोजौ फारसे दावखो लाङोब्ला नङाबा बे जानला मोनला जायगायावनो जि गावनि सुबिदा बायदि बेयाव बास्थाबनानै गाव फिथोबखौ थोबगोन आरो ना बेनिखायनो बर'फ्रा बैफोरखौबो मोजाङै सम थाल लानानै बेखौ माने एम्फौखौ हमनानै बबेबा जिफोराव बा बिदिनो मोजां बिलाइ गोनां माने बेफोराव बाहोनानै थोबहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। आरो बिदिनो जोंहा माखासे बे बिदिनो बे फिथोब थोबनायनि बेलायाव बा माब्रोरै थोबनायनि आरो फिथोबा मा मायाव मुलाम्फा खालामो आरो बे एम्फौ मोनजेननायफोरखौ जोंहा बर'फोरनि फोथायनाय मा मा मुंजों दोनो बे- फोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
ओ बे माबाखौ नोंथां गिबि माबाखौहाय एम्फौ मोनजेननायखौ ना मा होनदों?
औ औ
औ बे बर'फोरनि बुंनाय बादिब्लाथ' सिगांनिफ्राय बुंबोनाय बादिब्ला बे गिबि एम्फौ थोबजेननायखौ रजा ना मा बुङो ने?
औ औ
औ ओमफ्राय एम्फौआ जेब्ला लायै लायै माबा मोनो अब्ला बिसोरखौ थोबहोनो थाखाय लोखोनार बिलाइ लोखोनार लोखोनारखौ सिनायखायो ना नोंथाङाबो? खोनाबो
औ औ मोखोना मोखोनाखौ सिनायो खिन्थु आं लोखोनार होननाय खोनाफेराखै आरो
औ मोखोना जोंनिथिं लोखोनार होनो आरो।
औ औ।
बेखौ दाननानैहाय आलदा माने बिसोरो जाखाला आरो आदारखौहाय बे गोमो गोमो जायोना मोननाय गोमोन जानाय बुङो।
औ।
बिदिवहाय एक्सट्रा दान्दा बिदिनो फिसा एम्फौ खानाय बादि खानानैहाय बिसोरखौ बहाय दोनो आरो बे एम्फौ जायफोरा गोमो गोमो जाबाय मोनबाय आदार जाला बिसोरखौहाय। ओमफ्रायो खायसे खायसे खान्थालखौबो खान्थाल दालाइ फिसा फिसा फिसा दाननानैहाय बिदिनो आराम खानानै होयो आरो ओमफाय बेयावनोसो थोबनोसै आरो जेब्ला थोबो थोबनानै बिसोरखौहाय ज ओरै उनै लाफिनायनि थाखाय गावसिनि नांगौबादि जिउ हाय जोलै दोनसै आरो ओमफ्राय बिदिनो नां दोन खांनायनि उनावहाय बिदिनो जानोसै बा बाजार हाथाय बाजारफ्राव फानसै फाननानैहाय ओरै न'खरनि नांगौ जानाय जा थाइसे थाइनै रांखान्थि बेफोरखौ सुफनानै लायो आरो बेनि उनाव फिथोबखौबो फानहरो फिथोबाथ' केजियावनो गोबां दाम खोमा दा थ' बारायबावबायसोदां आरो
औ औ।
सिगां समावथ' जिफोर दायोमोन दा आ आथिखालावथ' दानाय नंला गावबा गाबागावनो बिसोरो बे एम्फौ फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं दिहुननानै इन्दि जि दायोमोन।
औ।
आथिखालाव खम दायोबाबो गोबां खम नुसै आरो बेफोर जिफोरखौहाय।
औ औ।
जानायावथ' नोंथांंयाबो जाखायोना एम्फौखौहाय।
औ जायो नोंथां जायो।
जानियावथ' जानायनि बेलायावथ' ओरै गाव गोजाबो बिदिनो फ्राय एवनानै जायो‌। खायसे आरो खायसेया ओरै मैगंफोरजों जायो बिदिनो आरो। फाननायावबो दाम मोनो गोबांनो।
औ औ।
खायसेया बुंङो आरो बे इन्दि इन्दि बिलाइनिजों फिनानै देरनाय बेयो बांसिन मोदोम गोनांसिन आराम गिदिर गिदिर जायो आरो बे गाम्बारि बिलाइ ओमफाय बे थासुमलि बिलाइनिजों माबानाया एसे मोदोमा खम गोबबा बिदि बुंङो आरो। बिदि जायो ओम। इन्दि बिलाइफोर लाबोनायावबो खस्थ'आनो गोबांनो।
ओम खस्थ'आथ' जाखागोनना नोंथां।
औ इसोरो गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव लायो बानानै लाबोयो आरो माब्लाबानि समावहायथ' बिदिनो बारिफोराव रज'यो नालाय बिदिनो मुलि मैगंफोराव मुलि सारनाय मानाय बा बेफोरखौ बिनि एसे रेजेदलांफोरनाय। मोननायफ्रा रेजेट मुलि सारनायाव रेजेटनाय बिदि बिलाइखौ मोनबोस'नबाथ' माब्लाबा थैजोबखायो आरो एम्फौयानो ब्रुुननो सोंनानै लाबोआबा।
औ एसे मोनामबानो थैजोबोना खुदै गजोबो।
आरो खायसे खायसे सोरबा सोरबा जाजायै जाजानायबो थायोना बेफोरबो मानिनाय मानियि थायो खोमा। ओम औ होमबा दिनै जाथ'नोसै नामा नोंथां बियावनो।
औ नोंथां जोंहा समाबो जाया नोंङा जाबायानो गोबां गोबाव सावरायबाय बिदिब्ला
ओम ओम
जाथ'सिगोन नामा नोंथां दिनै।
औ औ दे नोंथां दे ओं ओम औ दे ओं
दे